हेलौ औ औ खोनादों नोंथां
औ नोंथाङा इस मा खामगासिनो दं नोंथाङा?
आंथ' दा दं ओरैनो जिरायनानै नोंथाङालाय?
औ नोंथां आंबो एसे जिरायनानै दं नोंथां।
औ-औ जेनेबा नोंथाङा ओरैनो दंब्ला जों मोनसे आयदानि सा याव सावरायनोसै आरोना सानैजों नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
जेनेबा जों दा बर'फोरनि गोदो गोदायनि बा दानि जेरै दा मुगाबो जौगाबोबाय गोदोफोरनि दानाय लुनाय बेनि बायदिफोरनि सायाव सावरायनोसै आरोना नोंथां
औ नोंथां
औ दानाय लुनायाथ' जोंनिया गोबां रोखोमनि नङा होमबा नोंथां।
नंगौना थानांगौ।
औ दानियाथ' जोंनिया जेरै अनलाइन एपफोरावबो गोबां अर्डार मोनो बेफोरनि सायावनो सावराय। आरो ना नोंथां औ नोंथाङा एसे फोरमायनो हालाय नों
औ नंगौ नोंथां दा दानाय लुनाय होनब्लाथ' जोंनिया गोदोनिफ्रायनो सोलिबाय थानाय बे मोनसे माने आखाइजोंनो आखाइनि मोनसे बेयो माने बानायनाय मोनसे जेरै जोंना जेरै हिसानसालिफोर थायो आरो नोंथां गोदोनिफ्रायनो बै बेखौ जोंना नुबोबाय थादोंमोन नाथायथ' आथिखााललि बेया गोबां सम नांगौ नालाय नोंथां दानाय लुनायाव जेरै जोंना‌ ना नङाब्ला जोंना फालि गामसा बायदिसिना जोंना दानो थाखायथ' गोबाव सम नांगौ जोंना जोंना जेब्ला जोंना बैसागो खाथि खाथि फायो बेनि सिगांनोथ' जोङो दानानै दिहुननांगौ जायोना नोंथां। जाहाथे जोङो बैसागु नङाब्ला बायदिसिना जोंना फोरबोफोराव गाननो थाखाय बेनि थाखायनो जोंना बै थानसालिफोरखौ जोङो न'आवनो लाना फैनानै जोङो गाव बिसोरनो फननिफ्राय खुन्दुं लुनानै जोङो दानाय जायोमोन नाय नोंथां नाथायथ' आथिखालाव गोबां गोबां जोंना मेसिनफोर ओंखारबाय कम्पानिफोर बेफोरावनोथ' गोबां खम समनि गेजेरावनो गोबां बायदिसिना जोंना दानायखौ नुयो आरो नोंथां। बेफोरनिफ्रायनो जोङो बायनानै हाथाय बाजारफोराव बायनानै मोनो नङाब्ला जोङो अनलाइनफोरावबो जोङो अर्डार खालामनो हायो आरो नोंथां। बेनि अनगायैबोथ' जोंना बैखौ जोङो जेरै नांगौ जायो बेफोरबायदिनो जोङो दिजाइन नङाब्ला जोङो आगर बायदिसिना मोनो आरो जेरै जोंनो आर'नाइखौ जोंनो माबाददि गाबनि नांगौ बेबादि गाबनिखौनो जोंङो मोनो आरो नोंथां। दा जोंथ' जेराव न'आव जोङो जेबा जों आर'नाइ गानो दानो गोनां जायो अब्लाथ' गोबाङा मोनसे गाबनिखौनो जों गोबां माने गोलाव जोङो खुन्दुंखौ सोंनानै जोङो दानाय जायो नोंथां जाहाथे जोंना जोङो मोनसे मोननायैखौ जोङो दानायखौ जोङो नुवा आरो नोंथां थानसालियाव जाहाथे जोंना गोबाव सम नांगौ बेनि थाखायनो जोङो बेखौ मोनसे गाबनिखौनो जोङो जाहाथे जोंना खम समावनो जोंना माने दालांबाय थानो हायो बेनि थाखायनो जोङो मोनसेखौनो माने दालांनाय जायो आरो नोंथां जाहाथे जोंना बेयाव बख'नाय जोंना खालामनाया जोंना गोबाव जायो नालाय नोंथां बेनिखायनो नाथाय जोङो एसे फैसा दोङो बाहायनानै जोङो हाथाय बाजारफोराव बायोब्ला जोङो बेनिफ्राय जोंना साब सिखन नङाब्ला जोङो बेनिफ्राय मा गाबनि जोंनो नांगौ बायदिसिना गोथां निला गोजा बायदिसिना गुफुर कालारनि जोंना आर'नाइ दख'ना बायदिसिना जों मोनो आरो नोंथां। बेनि थाखायनो जोंनाव आथिखालाव जोंना बै बर' आइजोफोरा जोंना सानसालि जानायखौ जोङो खम नुगासिनो दं आरो नोंथां गोदोथ' जोंना गोबां दङमोन जोंना बायदिसिना नाथाय आथिखालाव जोंना बर' आइजोफोरा बेफोराव ओहम जोंना न'फोराव दाया दायखौबो जों नुदों आरो नाथाय ओ सुवालफुसि बायदिसिनाफोराव थाहैनानै जोंना हिसान दानाय बायदिसिनाखौ जोंना फाननाय बेफार फालांगि खालामनायखौ नुदों आरो नोंथां। बेफोरबादिनोथ' गोबां रां आरजिगासिनो दोङो। जेरै जोङो बुंनो थाङोब्ला जोंनाथ' आर'नाइ गां आर'नाइ जरासे होनब्लाथ' जोंना। गोबां दाम लायो नालाय नोंथां। जेरै जोङो न'आव बानायब्लाबो जोंना गोबां। दा मोनो आरो जोङो बाय बिसोरनिफ्राय बायनांगौ अब्लाबो जोंना। उम से रोजा गाहाम लानायखौ नुयो आरो नोंथां। बायदिसिना जोंनाथ' गामसा होनब्लाथ' जोंना बायदि रोखोमनि थायो जोंना आर'नाइ गाम नङाब्ला जोंना ओरैनो बैसागु बोथोराव गानबाय गामसा नङाब्ला आरो जोंना बायदि-बायदि दंबावो आरो नोंथां।
औ नोंगौ नोंथां।
नोंथाङाबो एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ हाबगोन जोंनियाथ' नोंथाङा बुंबोखाबाय जोंनिया सिजोन लाना सिजोन जोंनिया सिनिबो गोबां। दानाय लुनाया बाराय नाथाय जोंनिया आगोलोथ'। आगोलनिफोरा ना जोंनिया गोबां आगोलनिफोराबो जोंनिया गोबां रोंगौथि गोनांमोन जेरै - जों सल'बाथायाव खोनानो मोनदों आसागि बैसागिनि सि जि दानायनि सोमोन्दै नोंथाङा खोनानो मोनदों नङा होमबा? जेनेबा बिस सोरो जोंनिया जेरै बिसोरो जेनेबा जेरै दाउआ गाबबोलानो दाउनि आगरखौबो जेनेबा आखायजों बानायोमोन बा मै गाबबोलानो मैखौ बानायो मैनिखौ बानायोमोन बिदि खोनानो मोनदों। बिदिनो सिगांनि नुवा गोदो गोदायनि मानसिफोरा जोंनियालायनो फिथाइ सामथाइनि। जेनेबा रोसि बेफोरजोंबो आगर बानायोमोन जेरै गोदो गोदायनि आगर जोंनिया फारौ मेगन। बिदि गोबां बायदि-बायदि रोखोमनि आगर दङ आरो ना। नाथाय दानियाबो जों नाथाय आग गोदोनि बायदि जोंना दानि आखाइदो दानि मानसिफोरा एसेबां आगर दानो रोंला नङा होमबा नों थां जोंनिया नाथाय दानिया जोंनियाबो दा जुग जौगाबोनाय हिसाबाव जोंनिया मेसिनदों जोंनिया खम समनि गेजेरावनो जा जाबायदि डिजाइननि जेनेबा जा बायदि रोखोमनि आगर नांगौ बेखौ जोङो। गोबां खम समनि गेजेरावनो दाना होयो आर ना मेसिननि हेफाजाबाव नङा होमबा नोंथां? आरो जोंनिया मेसिननि हेफाजाबाव जोंनिया जेनेबा जोङो जोंनो जेनेबा जों न'आव जिद सोंब्ला जोंना गोबां सम गौ नङा होमबा नोंथां? जों जेनेबा जोंनो जि खान जि दिंनो थाखायबो जोंनो हिसान सोंनाय माने जोंहा गोबां जेनेबा गोबां खामानि जायो। नाथाय जोंनिया मेसिना खम समनि गेजेरावनो साख सानसेयावनो जेनेबा सेजौ, नैजौ, थामजौआ लासै जि दिहुननो हायो। जायखो जोंनिया फाननानै गोबां मुलाम्फा जायो। औ। आरो बेनि अनगायैबो जोंनिया दानियानो जोङो नांगौ बायदि सि जोमखौ बायनानै लानो हायो नङा होमबा।
ओ नंगौ।
जोंनिया जेरै दा जोङो जा जिखौ फसन जायो जोङो जेनेबा। जों हाथाय बाजाराव थांलायाबाबो जायो जोंनिया। अनलाइन एपनि हेफाजाबाव जोंहा जेरै फ्लिपकार्ट मिन्ट्रा मिश' बेफोरनि हेफाजाबाव जोंहा जोंनि न'सिम हम डेलिभारि होफैनायखौ जों नुनो मोनदों नङा होमबा। जेनेबा जों दानियानो जोंनिया खामानिफोरा एसे खहस जाबोनो हमबाय आरोना। थ'आ खमिबोनो हमबाय जोंनिया जेरै अनलाइन बायना लाबोनो हानाय जाबाय। नाथाय जोंनिया आगोलो जोंनिया बेफोर जोङो बायनो थाखाय हाथाय बाजार थांनांगौ दाबो हाथाय मानो होनब्ला जोङो मानसिफोरा जोंनिया दानियाबो दानि जुगनियाबो जेनेबा अनलाइनखौ एसे बेयावनो फोथाया आरो ना खायफाया।
नंगौ नंगौ।
बिनि थाखाय मानसिफोरा हाथाय बाजाराव बेनबा गावनि मेगनजों नायनानैनायखौ नुनो मोनो। आरो जों दानाय लुनाय जेनेबा जों दानाय दानाय लुनाय हुदाखौबो बावगारनो नाङा मानो होनबा जों बेफोरबो जोंनि मोनसे सिनायथि जों बर' सुबुंफोरनि बेफोरजों दानाय लुनायखौ जोंङो जेनेबा दानो मानसिफोरा दानाय लुनायखौ एसेबां रोङा गोदोनि बायदि नाथाय बेनिखायनो जों बे फोरखौबो सोलोंफाबाय थानांगौ आरोना नङाब्ला बेयो जोंनि दानाय लुनाया मोनसे समाव गैया जालांगोन मोनसे समाव मेसिनानो दाहैजोबनाय जागोन। औ। जोंनिया दानाय लुनाय होनब्लाथ' जोंनिया जोंनि आखाइजों दानायफोरखौ जों मानसिफोरा बांसिन फसायो जोंनि मेचिनफोरनिसाय। बेयावनो गोबां बायहोनायखौबो जों नुनो मोनदों नङा होमबा।
नंगौ नंगौ।
औ। जोङो जेरै हाथाय बाजाराव बाहहैनाय आरो बेयाव गोबां मुलाम्फा दं जों न'आव दानानै जेनेबा हथाय हाथथाय बाजारफोराव फानहरब्लाबो बा जों बेफारि फायखारिफोरनो फानहरबाबो जोङो गोबां मुलाम्फा थायो। बेनिखायनो जोङो बेफोरखौबो फानहरनानै जोङो रां मोननायफोर जों मोजां खामानियाव रांखौ बाहायनो हायो आरो नोंथां नोंथांनाबो माबा फोर आरोबाव रोंगौथि दं नामा जेनेबा दानाय लुनायनि सोमोन्दै।
औ दानाय लुनाय होनब्लाथ' जोंना बेफोरबायदिनो जोंना गोदोनिफ्रायनो जोङो बर' हारिया दागासिनो दंमोन आरो नोंथां। नाथाय आथिखालावबो जोङो एसे एनखौ दानायखौ नु नुबोगासिनो दङ नाथाय गोदोनिफ्राय गोदो जेरैबायदि दायोमोन गोबाव माने बायदि गासैबो सुबुंफोरा जों दानायखौ नुयोमोन आरो न'खर न'खर। नाथाय आथिखालाव जोङो बुंनो थांब्ला ए खम एसे माने न'खराव सासे बा माने सानै असायदि बायदि नुयो आरो नोंथां जेर जों गामिफोराव बुंनो थाङोब्ला जोंना। जेरै सेजौ न'खरा दंब्ला जोंना बाजि ब्रैजि बैसोल' जोङो दानायखौ नुयो आरो नोंथां।
नंगौ नोंथां।
बेबादिनो जोंना बुहुत माने खमिलांगासिनो दङ दानाय लु आरो जोंना बर' हारिनि सिनायथि होनब्लाथ' जोंना जेरै दख'ना बायदिसिना जोंना गामसा आरो मार'नाइ फालि बेखौनो सिनायथि। थे होन हायो आरो नोंथां बेफोरखौ जोङो न'फोराव दाबोला जोंना जोबोर मोजां जायो आरो।
औ नोंगौ नोंथां।
खट' फाननानैथ' जों गोबां रां रां खामायनाय आरो नोंथां जोङो बुंनो थांब्ला जोंना गामसा जोङो जरासे जोङो बायनो गोनांब्ला जोंना दाइनजौ स्निजौ रां नांगौ आरो। बेनि बेनि बेखौ होस्लायस्लाय जोङो न'आवनो दानानै जों गाननो हायो आरो नोंथां आरो बेनि उनावबो जोंना गोनां। गोदोर गोदार बर' आइजोफोरा जोंना कम्पानिफोराव हाबनानै जोंना बायदिसिना जोंना हिसान सालिनिबो जोंना बायदि दं आरो नोंथाङा जेरै जोङो न सिआवनो जोंना मोनसे रुमाव गोदोर रुम गोदोराव थाना़गासिनो। जेबो बर' आइजोफोरा बेयावनो हिसानखौबो दानाय नुयो आरो नोंथां नङाब्ला बेनि उनाव बेफोर कम्पानिफोराव थानानैबो इसानखौ जोंना मेसिनजों दानायखौ नुयो आरो नोंथां।
नोंगौ नोंथां।
आरो जोंनाथ' बेफोरखौ जोङो गोबां माने दा जोंना बुंनो थांब्ला जोंना बैसा सागु बोथोराव बैसागु बोथोरावथ' जोंङो बे खादों गोदान गोदान बर' हारिनि सिजारिखा। गामसा आर'नाय बायदिसिना नांगौ जायो आरो नोंथां। बेखौ जोङो न'आव दानो हायाब्लाबो जोङो हाथाय बाजारफोराव थांनानैनो जोङो माने सानसेनि गेजेरावनो जोङो लाना फायनो हायो आरो नोंथां। जोङो बेनि थाखाय खायनो जोंना ओ बै मेचेन फोरनावबो जोंना खम समनि गेजेरावनो ओंखा खारो नालाय नोंथां। बेबायदिनो जोंना सुबिदा या माने गोरलै जायो आरो। आरो बिनि अनगायैबोथ' जोंना मा दंबावो जेरै जोङो बेफोरखौ बायनायनि लोगोसे जोंना रां, रांखौबो जोङो माने गोनां जायो आरो नोंथां। रां जेरै बुंब्ला जोंना जेरै मेसिनफोराव जोंना दानाय दानाय सिफोरा जोंना एसे माने कुवालिटिया जोंना ल' जायो आरो नोंथां। जाहाथे बिसोरो माने खम समनि गेजेरावनो इसोरो बम माने गोबां दायो नालाय नोंथां बिसोरना खुन खुन्दुंफोरखौ बिसोरो माने मोजाङै माने नायनाय जाया आरो नोंथां। जाहाथे बेयाव बायनाय समाव जोङो नुयो आरो। खायसेखौ जोङो उम बेनि खुन्दुंफोरा ओंखारना थानाय नुयो। नङाब्ला बेनि ओमफ्राय जोंना बै बायदिसिना जोंना दानायफोराव जोंना बै बिनि जोंना खुन्दुंफोरनि माने अरजाबनायफोरा माने एसे माने जाया आरो नोंथां माने रोजा बाय आरो नोंथां। बेनि थाखायबो माने खायफा खायफा सुबुंफोरा बर' आइजोफोरा बेफोरखौबो नायनानै माने न'आवनो दानानै गाननो लुगैयो नालाय बिसोरो बेनि थाखायनो न'आवनो खुन खुन्दुं लुनानै आर'नाइखौ दानानै निजिनो गाननायखौ नुदों आरो नोंथां।
नंगौ नोंथां
औ होमब्ला नोंथां जोंना रायज्लायनाय समाबो थौबायमोन नोंथां। औ नोंथां गोजोनथों गोजोनथों नोंथां,